खोनादोना नोंथाङा?
खोनादों
औ आ नोंथाङा एसे सम दंब्ला जोंनि बैसागु फोरबोखौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि फालियो नोंथाङा आंनो एसे ओ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ जोंनाथ' बैसागु होनोब्ला बर'नि मोनसे ओ गोनांथार फोरबो एबा बर'नि मोनसे गिदिर सोर फोर फोरबो
औ औ नंगौ नोंथां औ।
थिग ओ बेबायदिनो जोंना बैसागुखौहाय ओ सैथो दाननि जोबथा खालारनिफ्राय मोसौ बैसागु होन नानै जोङो ओ मोनथिना मोनो औ बे बे मोसौ बैसागु खौहाय जोंहा गिबियावनो फुङाव सिखारनानै दुगैला दुगैस्रां लोबस खा जानानैहाय जोंना बिदिनो ओ लाव फान्थाव ओ हालदै गोथां बेफोरखौ जोंना हानानै लानाय जायो। बेफोरखौ हाखांनायनि उनावहाय ओ औवानि आरुं जिरनानै
औ।
आरुंआवनो बे हानाय ओ मैगं गोथां बेखौ सुनानै हाय माला बानायनाय जायो औ बिदिनो ओ आरो खा ओ न' सिंनि खान्थानि हांगारखौहाय जोङो हख'ना लाबनानै बेखौ थालिद ओ दुखा खङाव ला नानै ओ थावजों ओ गलायना ओ लानाय जायो बिदिनो जोंहा बेनि उनावहाय मोसौखौ गलिनिफाय दिहुननानै फोथार फारसे लाङो थुखैनो थाखाय दैमा जाम्फै ओ एब बा फुख्रि गोनां ज
औ औ नं
बेखौ लांनानैहाय जोंना मोसौखौ गिबियावनो थुखैना लायो। थुखैखांनायनि उनाव ओ जा बानाय माला बानायना लांदों बेख खौ मालाखौ ओ गानहोनाय जायो आरो ओ बिदिनो औ। ओ माला सुना आग्लायनाय मैगं गोदथांखौ मोसौनियाव सारनानै जोंनि बर'नि खुगा मेथाइ ओ खौ खननाय जायो बेनिफ्राय जोंहा ओ बिदिनो हांगारदो ओ थाव गुबैजोंल' लगायनायखौ मोसौनियाव फोथा फोनना होनाय जायो बे फोथा फोननायनि जाहोनखौ जोङो गोदोनि आबै आबौनिफ्राय मोनथिना मोन्दों दि ओ गोदोहाय जोंनि ओनसोला हाग्रा बंग्राजों बुंफबनायमोन बेनिखायनो जोंनि ओनसोलाव गोबां मोसा मुफुर थायोमोन बेफोर मोसा मुुफुर फोरा जोंनि गोबां मोसौखौनो जायोमोन। बेनि थाखाय जोङो फोथाखौ फोनना होनाय जायो जाहाथे बेफोरो मोसौ खौ गिना खारो बिदिनोहाय फोनखांनानै जोंना मोसौखौ फोथाराव उदाङैहाय एंगारना होयो।
औ औ नोंथां नंगौ।
मोना मोना समाव लायनाय जायो ओ लायनाय समावहाय मोसौखौ लाना फैनानै गोदान फाखाजों खाना होनाय खाना दोनो बेनिफ्राय मोसौनो बुज जा होयो बिदिनो जोंना ओ नखानायनायै फैबाय नि बैसागु बे बैसागुआवहाय जोंहा गिबियावनो ओ दुगैस्रां लोबस्रां जानानै ओ न'नि थानसालियाव फुजाखौ होना लायो बे फुजाखौ होखांनायनि उनावहाय जों हा एबा बोर होलायनाय बिदि जोंनि हारियावहाय मोनसे नेम दं बे बे नेम बायदियैनो जोंहा उन्द उन्द उन्दै सुबुंहाय गिदिर सुबुंखौ खुलुमनानै मान होयो आरो गिदिर सुबुाहाय उन्दै खौ बोर होयो बिदिनो जोंना बै साना थां बिदिनोस जोंना बिदि मान होलाय थांनानै गामियावहाय ओंखारलाङो बिदिनो एखे रोखोमैनो जोंना गामियावबो गिदिरफोरखौ एबा बोराय बुरैफोरखौ खुलुमहैनाय जायो बेनिफ्राय जोंहा अखानायै फैयोहाय गोखा गोखै जानाय बे गोखा गोखै खैजानायावहाय जोंहा मानिना लानाय एबा गोदोनि आबै आबौनिफ्राय खोनानो मोनदों जोङो सेजौ से रोखोमनि गोखा गोखैखौ जोङो बारि एबा फोथार बायदिसिनानिफ्राय खांना जानांगौ जाहाथे जोंनि देहायाव फैबाय थानाय बोसोरफोराव जोंहा जेबो देहायाव गाज्रि बेराम जाया एबा साख्रु सुख्रु जाया बेनि थाखाय जोंहा बेफोर गोखा गोखैखौ जायो बेफोर गोखा गोखैनि मुंफोरखौ खौनो आङो मोननैसो बुं होन जेरै जोंहा खेरा दााबफोरनि बिदिनो दाउ फेन्दा मानिमुनि
औ
जोग्लावरि बेजों लोगोसे थालिर फस्ला बेफोरखौनो जोंना खां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ
फोरखौ खांथिंनानै जोंहा बेदर बायदिसिनाखौ जों संनानै जानाय जायो बिदिनो जोंहा बै समाबो बै सानाबो थाङो बेनिफ्राय जोंहा फैयो अखानायै मोसानाय सम एबा मोसानाय सान बे सानावहाय जोंहा रावबो गेदेर उन्दै सानलायाज जासे मोनसा मोनसि गैया एबा नांज्लाय खमस्लाय बिदिनो गैयाजासे जोंहा गामिनि बयबो गिदिर उन्दैहाय गासिबो मोसानोहाय ओंखारलाो बिदिनो औ बिदिनो मोसानो ओंखारलांनानैह जोंहा गामिनि न'खर न'खर हाबन मोसानाय जायो बि मोसाखांनानै बिगोमाया हायजा हरो बेखौनो अन्थोब महरैहाय जोंना लानानै फैयो बेखौ लाना फैनानै जोंना जमायै दोनथुमनाय जायो बिदिनो दोनथुम दोनथुम खसेबोला औ सानथाम सानब्रै मोसााखङो अब्ला जोंना बे दोनथुमनायखौ जमा खालामनानै गामियावनो मोनसे लावखार ओंखाम जानाय ज
औ औ नंगौ नोंथां
बे लावखार ओंखाम जाखांनानै जा आग्लायदों बेखौ जोंना इयुनाव सोर सोरनोबा हेफाजाब होनो थाखाय दोननाय जायो जाहाथे सोरबा सोरबा सुबुंङा जोंना ओ बिदिनो जानो गैया। गामियाव गोबां सुबुं थायो। बेफोरनो जोंना दान हरनाय जायो। औ बिदिनो जोंना बैसागुआ जोबलाङो नोंथां। नोंथांमोना औ नोंथाङाबो आंनि आंनो बैसागुनि बागै सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जेरै नोंथाङा आवगायसो बुंलांबाय ओ जोङो गिबियावनो सैथो दाननि जोबथा खालार खालि ओ मोसौनि बैसागु जायो नोंथां। बिनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि मोसौखो जोङो फु‌ फुख्रि नङाबा दैमाफोराव थुखैहैयो आरो नोंथां। औ जेरै जोङो औ मोसौखौ थुखैनो थाखाय बिनि सिगांग्रो जोङो ओ लाव ओ पानि लाव दिगलिगिथि फान्थाव ओ थाराय हालदै बेफो-बेफोरखौ जोङो नागिरखाना लायो आरो नोंथां। बिनिफ्राय जों सैथो दाननि जोबथा खालार खालि बेफोरखौ हानानै जोङो फिसा आरुङाव माला सुनानै लायो आरो जेरै मोसौखौ थुखैनायाव ओ जोङो सारनानै देगलिथि थाराय बिलाइ जों जोङो ओ बोस ओ जेनेबा मोसौखौ बुस्रावनानै जोङो ओ थुखैनाय जायो आरो नोंथां आरो गोदोनि औ खुगा मेथाइ दंदि जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे बारिलांबाय था बे मेथाइखौ जों ओ खुगा मेथाइखौ खननानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां। औ जेरै नोंथाङा आवगायसो ओ बुंलांनाय बायदि जोङो गोजाम फागाखौ ओ जेनेबा जों फुख्रियाव थुखैयोब्ला दै मायाव थुखैयोब्ला बे गोजाम फागाखौ बख'नानै थाराय दिगलिलिथ थि बिलाइ बेजों जोङो थुनानै गारबोयो आरो नोंथां गोज जाम फागाखौ औ बिनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि औ जोङो मोनायाव गोदान फागा लगायनाय जायो आरो नोंथां। आरो जोङो औ मोसौ थुखैनायाव आग्लायनाय सि जेरै ओ दिगलिलिथ थि बिलाइ थाराय ओ बेफोरखौ जोङो ओ गलिनि उखुम मुदायाव याव थेबनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो बाख्रि न'फोरावबो नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बै सानखालि जोङो मोसौखौ बुनो मोना नालाय ओ बेनि बेखायनो जोङो मोसौखौ जेरै थाराय दिग्रिरिथि बिलाइ बेजों जोङो मोना मोना ओ लानानै फैयो आरो नोंथां बुज्रावनानै। औ औ। जेरै नोंथाङा होननाय बायदि जोङो सारायनि खिथौनि ओ ओ हांगारखौ जोङो बहनना ओ एरख'नानै थाव गुबै लगायनानै नोंथाङा होननाय बायदिजों फथा थुनाय जायो आरो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि मोसा लख्रा बेफोर दाजाथों होननानै जोङो बेखौ थुनाय जायो आरो नोंथाङा आवगायसो ओ बुंलांबाय गोदोथ' जोंनियाव ओ ओ जोंनिया जायगाया हाग्रा बंग्रा गोबांमोन बिनिखायनो मोसौखौ मोसा लख्राया दाजाथों होनना बिदि फोननाय जा योमोन आरो आरो दासिमबो बेखौ जोङो ओ नुबोबाय ओ थागासिनो नों थां गोदोनि आजै आजौ मोना गालांनाय ओ बे धोरोमखौनो जोङो ओ मानिबाय थायो आरो नोंथां बे खौबो जोङो औ बिनि उनाव नोंथाङा होननाय बायदि जेरै जोंनि मानसिनि फोर्बो बे फोर्बोआव जेरै जोङो ओ जोंनिनो दख'ना थावसि रेग रेगां आगरनि फास ओ फालि गोज्जा लानानै गस्ला ब्लाउस गोज्जा गानना हौवाफोरा गामसा गोथां गिन दि गस्ला आर'नाइ फास्रा लानानै बिथांमोनाबो जेरै खाम सिफ फुं जथा सेरजा गंगोना जाबस्रिं थरखा बेफोरखौ लानानै जों जोङो न'खर न'खर नोंथाङा होननाय बायदि मागि हैयो आरो नोंथां औ जायनिबा न'आव जोङो ओ मागिनो थाङो बे न'खरनि सुबुङा जोंनिया थ' बर'फोरना मोनसे नेम दङ नालाय जौ लोंनाय जेरै माइब्रानि बिदै माथानि जौ बेफोर थाखायो आरो नोंथां। बेखौनो जोङो औ अमा बेदर जों जोङो ओ लोंलायनानै जालायनानै ओ न'खर न'खर मोस सानानै फैयो आरो नोंथां। आरो जायनिबा न'खराव औ जायनिबा न'खराव मोसानो थाङो बिसोरनि न'नि सुबुंफोरा अननानै जोंनो रां एसे माइरं एसे जा हरो जों बेखौ लानानै फैनाय जायो आरो नोंथां।
औ नं
औ दासिमथ' जोङो औ बैसागुखौ स्नि सान फा फालि यो बे स्नि सानाव जोङो जोबथा बैसागुखालि जोङो नोंथाङा बुंनाय बायदि लाव लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो। दुब्लि फोथाराव नोंथां औ आरो बिनि अनगायैबो जोङो मोनसे जोंनिनो बर'फोरनि बाव खुंग्रि हाजोआवबो जोङो बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ नुबोगासिनो आरो नों थां बेयावबो जोङो औ खाम, सिफुं, जथा, सेरा, गंगोना, जाबस्रि, थरखा बेखौ लानानै जोङो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय सहैनो जोङो बावखुंग्रि फोरबोआव रंजाहैयो आरो नोंथां। औ बे बावखुंग्रि फोरबोआव गोदो होनलांनाय बायदियै बेयावलायनो बोर बियोब्ला साननाय हनाय जाफुङो होननायलाय जोङो बेखौ बैसागो। फोरबोआव फालिनाय जायो आरो नोंथां आरो औ आरो बावखुंग्रि फोरबोआव जोंनि बर' आइजोफोरा जेरै अनला दाउ, सबाय साम', नारजि अमा जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ गावनि आखाइजोंनो संनाय जोंनि बर' आइजोफोरनि आखाइजों संनाय ओंख्रिफोरखौ जोङो मोनजायो आरो नोंथां जेरै इन्दि सि इन्दि जिनि दख'ना फास्रा बेफोरखौ जोङो फालांगि खालाम। फैनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बर' आइजोफोरखौ नोंथां औ नोंथाङाबो थारैनो थांफेरबाय जानांगौ बावखुंग्रि हाजोआव नोंथां एसे फोरमायना होनो हागोन।
औ नोंथां बिदिनो जोंबो बावखुंग्रि हाजो। हाजोआव थांफेरबाय नोंथां बिदिनो जोंना बावउखुंग्रि हाजोआव गाखोनानै जोबोर गोजोन नाय मोननायजों लोगोसे गोबां मोनथियै बाथ्राखौबो मोनथि।
औ औ नंगौ नोंथां।
आरो बर'नि गोबां गोबां सुबुङानो जोंना फैयो बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोनो बिदिनो जोङो जोबद गोजोननाय मोनो आरोना नथां बिदिब्लाा नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ नोंथां। सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।